औ
औ खोनादों ना?
ओ खोनादों ओ
औ बा जोंङो मोनसे आयदा लानानै बे आयदानि सायावनो एसे सावरायनोसै।
औ औ जागोन दे।
जोंङो जे जेरै बर'फोरा जोंहा गोबां माने दोरोंङारि ओंख्रिफोर दंङो जोंङो जाय ओंख्रिफोरखौ जोंङो बर'फोराल' बा जोंङो गोदाननिफ्रायनो जाबोदों बैफोर ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै औ। आं गिबियावनो ओ गिबियावनो बेनि बागै एसे आं फोरमायग्रोनानै होनोसै।
ओ दे फोरमायदो दे।
औ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंङो गिबियावनो ओ अनला ओं ख्रि ओ ओमफाय ओरै नारजि नारजि ओंख्रि सबाय साम'फोर, बा सबाय अमा, सबाय दाउ बेफोरबायदि। जोंङो गिबियावनो ओ मोनदांहरो बा जोंङो ओ गोसोआव फैग्रोयो आरो जोंनियावहा। आ थिग बिबाय दिनो ओ बैफोर ओंख्रिखौ जोंङो खारै होनानै बांसिन जायो। जोंङो बेफोर ओंख्रिखौ संङोब्ला ओ खारिैखौ नांगौ।
सबाइखौ जेनेबा जोंथ' ओइ साम'जों अनलाबो जानो हायो बा सबायाइजों आरो साम'खौ गोजा होननानैबो जों संनानै जानो हायो, नङा जानो?
नंगौ नंगौ नंगौ - औ
बिबदि नारजिफोरखौबो जों बिदिनो खारै होनानैबो जानो हायो। आरोे जेरै बेसना ना जुदि जोंङो गोथां नाफोरदों बा गोथां नाफोरखौ जोंङो थावजों सेरनानै आरो बेनिफ्राय मा खालामो जोंङो बे नारजिखौ गोरानखौ जोङो एसे सान्दुंङाव हांनानै स्रेम स्रेम माने खालामनानै जो बिदि आखाइजों हुफनेनानै जोंङो नायाव जा होनानै जायो - दा नोंथांमोननि अबेथिंजाय बोरै बेसना माबा जायो एसे
औ औ औ ओ बिदिनो जोंनिथिबो ओ नारजिखौ जोंङो ओ जेरै खारै खारै होनानै जों रुनानै जोंङो अमा बेदर एबा अमा बिहुफोरजों जोङो संनानै जायो जोबोर
बेथ' जोंनि बर'फोरनि एकदम फुरा माने कालसार माने माबा आरो नङा जानो?
औ नंगौ नंगौ औ हारिमु होननानै बुंनांगोन आरो जों हारिमुआव औ। ओमफाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेयो जोङो ओम नारजिखौ एसे गुदुं खालामनानै जोङो बै अनला अनला ओंख्रियाव जोङो सिख्रिबनानै गारसननानै जोङो नार जि सिखोबनाय होननानै अनला नारजि सिखोबनाय बेबायदि जोङो संनानै जायो आरो। बे जोंनथिं बा जों बेबायदि जायो आरो जोङो।
जोङो माने बिदिबो बिदिबो जायो बिदिबो जायो माने मोननैबो जोंनि बिथिंहाय सोलियो आरो।
नंगौ औ
औ जोंनिथिं आरो बे नारजिखौ ओरैनो माबाजोंबो जायो ओरैनो सोमनानै बियो रुयोब्ला बेखौ उनावहाय बोखांनानै बेखौ सेबनानै उनाव एसे हाफ्लेनानै ओमफ्राय ओ सामब्राम सामब्राम गोजा हानानै होनानै बानलु गोथां हानानै थाव गुबै एसे लुनानै होनानै जोङो बेखौ सिफ्लेनानै जायो आरो जोङो बेबायदि नोंसा नोंथांमोनथिं बेबायदि जायो नामा?
जोंनि बिथिंजायथ' जेनेबा जोङो नारजि- खो खारैजों ना गोरान होनानैबो जायो जों। ना गोरानजो। ना गोरान नाफाम बिदि होननानैबो जोङो बनायनानै जायो। बेखो संनानै जायो माने। नारजिखौ सिगां जोङो नारजिखौ माबाना लाबाय। बे निफ्राय बेवहाय ना गोरानखौ होदलाबाय खारै होबाय बेनिफ्राय बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बे उनावहाय फोमोननानै बिदिनो जायो आरो ना गोरानजों बेखौ खारै होनाय होननानै ओ नारजि ना गोरान खारै होननाय होननानै बुङो जोंनि बिथिंजाय बेखौ।
औ नंगौ नंगौ
औ बिदि बनायनानै जायो। होमब्ला गोथाव मोनजायो आरो बिदि बानायब्लाबो।
नंगौ नंगौ औ आरो जोंहा ओरै नाफाम जाबाय जोङो नाफामखौ बो जोङो बायदिसिना होनानै एवनानै जायो जोङो जेरै नारजिजोंबो जोङो एवनानै बा संनानै जायो। ओमफ्राय आरो जोङो खारौ खान्दायफोरजोंबो जोङो एवनानै जायो। औ नोंथां नोंथांमोनथिं बेफोर बायदि जायो नामा?
जोंथ' बिदि माने खारौ खानदायजों संनानै जाफेराखै दै। खिन्थु जों मा बिदि माने ओरैनो माने‌ सामब्राम फानलु आरो बिनिफ्राय सामब्राम गुफुर बिदि होनानै जोङो बे ना-नाफामखौ एसे होननानै एवनानै नानै बाथोन जे बुङो बे बाथोन बायसिना जों बनायनानै जायो बिदि। संनानै औ
औ नंगौ
आरो बेनिफ्राय जे खारौ खान्दाय जे बिबारखौ बुंबाय नोंथाङा दा। बे खारौ खान्दाय बिबारखौ जोङो बेफोरखौ ना गोथांफोरदोंसो जोङो अनला जादों आरो बिथिंजाय। आरो ना गोथांफोरखौ औ ना गोथांफोरखौ संनानै खारैदों एसे सिगां माबाना लाग्रोनानै खारौ खान्दाय बिबारखौ सिगां जोङो फोरानना लायो खारौ खान्दाय बिबारखौ बिनिफ्राय खारौ खान्दाय बिबारखौ फोराननानै जेब्ला रानगोन रानबोला जों बेखौ मा खालामनोसै एसे दैयाव जा सोमहाबना दोननानै गुरै खालामफिननानै। आकौ नाखौ लाबोनानै नादों माबानानै बेखौ जोङो होनानै संनानै अनला होननानै माने संनानै जायो बिदि खारै इसे होननानै आरो।
औ औ
दा नोंथांमोना मादि सङो बेखौ खार' खान्दायखौ?
खारखान्दायखौ जों बिदिनो जायो मालाबा समाव ओ ओरैनो अनला फोरजोंबो जोंङो जायो आरो खारखान्दायखौ। ओमफ्राय मालाबा समाव जोंङो आलु होनानै ओरैनो भाजि दि एवनानै ओ जादों जायो आरो आं माने बेफोरबायदिखौल' बेफोरबायदि माने जाफेरनो मोन्दों आरो बांसिन ओमफ्राय बे माबाजोंबो नाफामजोंबो एवनानै जानो मोनबाय आरो। गोथाव गोथाव जायो बिदि जायोब्लाबो। ओमफ्राय ओ नोंथाङा औ बुंलाय।
नोंथांमोननि बिथिंजाय बे नाफामखौ मादि बनायो? नाफामनि खोथाया ओंखारगोन औ।
औ औ जोंथ' ओ नाफामखौथ' जोंनो बानायनोब्ला जोंङो गिबियावनो ना गोरान नांगोन। बे ना गोरानखौ ला ओ लाग्रोनानै उनावहाय जोंङो बै थास' ओ बे थास'खौ मा होनोमोनथाय जोंङो बे थास'आ बिराद गिदिर गिदिर जायो मा होनो ना? बे थास'नि ओ दे औ औ। औ बे थास'
थास' देन्था बेनि थास' देन्थाखौ जोंङो जिरनानै लानानै बिगुरखौ जिरना लानानै उनावहाय ओ बेजों जोंङो देफायो आरो माबाजों।
ओ बे ना गोरानजों औ ना गोरानजों जोंङो देफानानै बेबायदिनो गुन्दै खालामनानै जोंङो औवा हासुं एबा जोंङो प्लास्टिकनि बयामफोराव बार हाबै जासे मोजाङै हफाखौ जों मारिनानै सोनानै दोनो आरो औ ओमफ्राय आरो मालाबा समाव जोंङो खोनानो मोनोबा आं खोनानो मोनदों आरोना ओ माखासिफ्रा बे खुमब्रा खुमब्रा बोरायखौबो बे खुमब्रा फिथाइखौ होफायो होनदों होनदों आरो। बे खुमब्रा फिथाइखौ होफायोब्लाबो ओ फायोब्ला माने गोथाव जायो होन्दों आरो जानो गोथाव जायोनो। औ नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायो बेखौ?
बेखौथ जोंनि बिथिजाय जोंनि माने एदम बनायनाया आरो जों जिथुनिखि माबायाव सोयो बेखौ जोंङो जेबो होआ थास' बिसं बे थास' देन्थाफोरखौबो होआ। माथ्र जोंङो बेखौ ना गोरानखौल' फोरानबाय ना गोरानखौ फुरा मोजांहाय फोरांनानै एसे बेयाव जा खारै होयो जोंङो। देनायनि सिगाङावनो खारैजों जों बेखौ लागायनानै लाजोबो। बे ना गोरानखौ आरो लागायजोबनानै खारैजों मोजां आखाय आखाइजों लागायजोबनानै जोंङो बेखौ मा खालामो नोंथाङा बुंनाय बायदि औवा हासुङाव जा सोगोन। सोनानै एदम मोजांहाय फुराहाय मोनसे माबादों दे देसोनानै गन थु ओ गन माने मा होनना बुंगोन बेखौ दा बे देसोनाय देसोनाय गुन्दै माने औवा हासुुंआव मोजांहाय देसो देसोनानै जों गेजेथाय मोजां देरसोजोबनानै बेखौ फुरा सायाव जा मा खालामो जिगाबजे जिगाबखौ मिथियोना बे मा होनना बुङो औ बे खौ मोजांहाय हफा होनानै माने मुथा मारिनानै जोंङो माबागोन बिनि सायाव आखो माने जोंङो बे हाब्रु जे हाब्रु हा मोनथियो ना? बे हाब्रु हाखौ लाबोनानै जोङो बेयावजा सायाव लिरथेजोबनानै दोनो। जाहाथे बेयाव थाम्फैया हाबनो हाया थाम्फैया जुदि हाब बोबा बेयाव सुबुबोलाथ' बेयाव जा बिदै दैेनानैथ' एम्फौ जागोन ना बेनि थाखाय हासुंखौ जों मोजांहाय हाजों लिरथिजोबनानै दोनो। आरो बिनिबालाय दानियाथ' बाहाय गोदान माबाया फैबाय ना गोदान माने माबायाव जाहाय दाथ' बे सेसानि भैयामफोरखौ लाबोगोन। बैयामफोरखौ लाबोनानै बेयाव जा सोनानै जोङो आरामसे बेखौ मारिनानै दोनो आरो जाहाथे थाम्फैफोरा हाबनो हाया बायदिसिना जाहाथे थाम्फैया हाब माने जेबो नस्थ' खालामनो हाया आरो बिदि खालामनानै जोङो
औ औ जोङो बेखौ माने औ नंगौ नंगौ ओमफफ्राय ओ बेखौ ओ सान बेसेसोनि उनाव जायोब्ला जोङो माने नाफाम बायदि माने गोथाव मोदोमो एबा मोनजायो?
जोंथ' बेखौ फ्राय दानसेसो दोनो खायफा दाननैसो दोनो आरो जायालाफानो माने हेवालाफानो आरो दानफा दाननै दानथामखलाय दोनो। उनावहायसो जेथिया जानो नांगौ जायो होमबानया जों खेवनानै जायो होमबानया फुरा मोजां जायो आरोखि बे नाफामा माने मोदोमनाया फैयो आरो
औ होमबा नोंथांमोननिथिं नाफाम बानायनायाव जेबो थास' बेफोरबायदि
ओ बिदि होआ जों बिदि होआ
ना ना गोरानखौल' देनानै
ए ना गोरानाव जा खारै एसे होनानै माखिनानै माथ र' जोङो बेखौ सोनानै दोनो आरो।
औ औ।
जेथिया जानाय समावसो जों बेखौ बायदिसिना बनायनानै जायो आरो बायदि रोखोम आरो
अ होमबा अ नोंथां जोंना रायलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
ओ दे ओ ओ।
औ दे अके